खोनादों ना अह अह औ दा जों मानि स सिङाव रायलायनो जोङो औ खोनाफैदों खोनफैदों।
औ खोनादों
दा रायलायनोसै ओ थांनाय बैसागुआव माबायदियै बारहोहरखो नोङो नोंथाङा बैसागुखौ?
बैसागुआथ' मोजाङैनो थां बाय आं थेव आं मोस सायाबाबो मोजाङैनो थां बाय आरो एसे ओरैनो थाफाबाय
उम उम मोजाङानो जादों होनबालाय।
ओमफ्राय नों बोसोरसे
मोसादों देग्लाय बिराद गोग्गोम मोसादों। एकदम बांद्राय खामबो दामदों ओमफ्राय मोसादोंबो मथ'थे जोबोद मोजां जादों देग्लायना साबसिन जादों। आंनि बै सागु रंजानाया एकदम गोसो होसारना मोसानाय जादों आरो आङो। एबार
मोजाङानो इदिबालाय।
औ मोजां। साननै मोसानांगौ जाखायो जोंना गामियावहाय। सेंग्रा सिख्ला जाना
गामिआ गिदिरना?
गामिया गिदिरानो जोंनिया।
बेनिखायनोथ' साननै नांदों आरो।
औ नों ना बेसे गिदिर गामियालाय?
जोंनाबो गिदिरानो जोंनाव दा न'खरा हानद्रेदनि बारगोन।
हानद्रेदनि बारगोन?
उम
उम गिदिरानो माथो होमबा जोंनिफ्आयर देरसिनबावसो होमबा।
औ जोंनाबो साननै एसे गोबाव गोबाव मोसादोंना सानथाम लादों। औ दसे दसे दसे दसेल'सो मोसादों गोबाव गोबाव न'सेनावनो गोबाव गोबाव मोसाबाय थाबाय। जौ लोंबाय बेबायदि
जोंना बांद्राय बिदि गोबाव खालामा उम।
सोरबा सोरबा बेदर एवनानै जौ होबाय थान्दा लोंहोबाय। बियावनो गोबाव जाबाय आरो।
उम जोंना सोरबा न'खरफ्रावहाय बिदि बेदर होनाया दा समाव जाथ'वाखै आरोखि। ओमफ्राय उनावहाय जागोन नामा बेखौ मिथिथ'वादै। सोरबा सोरबा जोंना मा मालाबा थान्दाफोरखौसो लोंहोयो। ओमफ्राय सोरबा साहा लोंहरगोन सोरबा लारु फिथा एवनानै जाहोहरगोन सोरबा थाइबें खाजि लगायनानै जाहोहरगोन। सोरबा बुद जाहरगोन बेबायदि जाहोहरो आरो जोंनि गामिना ओमफ्राय जौबो होगोन आरो जौ लोंनायनो जौ होयो आरो
उम थायबें जाहो हरदों बेद'रबो जाहो हरदों।
अ बेदरा जोंनियाव दा बर्थ'मान गैथ'वा दे नेक्स्ट बोसोरफोरनि उनावहाय जागोन नामाथाय खिन्थु जानो चान्स दंसै आरो बे बुस्थुआ
औ उनाव लासै लासैनो जागोन आरो
औ उनाव लासै लासैनो जागोन दाथ' गोबां सोलाय
जौ लोंनो बेदर मोनबासो मोजां जायोना?
औ बेथ' नंगौ नंनायालाय खिन्थु जों गामियावहाय बांद्राय इसेबां जौखौलाय लोङो लोंनाया बांद्राय बिराद खम लोङो आरोना बिबाङाव बा हिसाब लायोबा ओरैनो एसे एसे लोंसिगोन माने बयनिबो न'खराव लोंलांखानांगौ नालाय नों गासिनिबो न'खराव लोङै एसे एसे लोंनायाव नों आरामसे फेखायो नों आरो न'खराव बांद्राय जिरायथाब जिरायथाब लोंनाय बिदि बांद्राय माबा गैया आरो ना जोंनिया सोरबा साफा सानै थायो खिन्थु खम जाबाय बे मानसिया बांद्राय लोंग्रा मानसिया माने गिदिंस्लाबनो हाजोबखाय माने ओंखायनो सोरबा सोरबा गिदिंफानांगौबो ओंखारफानांगौबो नालाय ओंखायनो एसे एसे लोङो आरो बेबायदि
नोंनियाव सेवराज गोजा सिख्ला गोजा मोसाखो नामा
जोंनिथिं सेंग्रा जों सेंग्रा सिख्ला मोसायो जोंना
खाम लानानै सेंग्रा सिख्ला गोगोम रंजाबाय आरो
औ खाम लाबाय सेरजा सेरजाथ' दामासै सेरजा दंमोन होन दामगुरा खिन्थु दामासै देग्लाय। सिफुं दामदों ओमफ्राय गरखा लादों। नों ओमफ्राय बे औवानि दानो जे मा हारमुनियाम थाबाय औ। गरखाथ' थाबाय। ओमफ्राय बै मा होनोमोन जथा दङ जथा जथा दङ। जथा आं बुंनो बावदों। बेजों मोसाबाय जाबख्रिं दङ।
उम।
ओमफ्राय बै मोनसे औवानि मोनसे दंमोन जिनिस मा होनो? हाथाइ रिगि रिगि माबा रिगि रिगि बायदि बानायना बेखौ स्रोद स्रोद बोग्रा।
बेखौबो लायो, गंगोना थ' नङा बोरैबा होनोमोनलै बेखौहा बे बुस्थुखौ बावबाय आरो आं। आमफ्राय नोंसिना मा? खाम, सेरजा, सिफुं लाना मोसायो ना साउन्ड ब बक्स लाना मोसायो नोंसिना?
खाम, जथाजों मो सायो जोंनाबो। मेथाइ खनबाय गाव गावनो खुगा मेथाइ खनबाय गाव गावनो। गा मेथाइ बानाय नानै हिन्जावफ्रा खनबाय हौवाफ्राबो खनबाय फाय जयै बिदिनो मोसाबाय आरो।
अह जोंनाबो बिदिनो ओमफ्राय जोंनिया मोनसे विकनेसा जायैबाय सेंग्रा, सेंग्रा सिख्लाफ्रा दाना खुगा मेथाइफोरखौ रोंबांला। बे हायार लानायसै बोरै दुखु नांथाव बाथ्रा। दा बेनि खायनो आंनाव मोनसे आयडिया दङ जेनेबा जोंनिया बैसागु जानायनि सिगां थालिम होखाया थालिम होखायोब्लासो नोङो मा मा मेथाइखौ खनगोन बेखौ जों सोलोंनो हाखायो। फ्राय जायफोर दामनो रोङा बिसोर दामनानै आरामसे सोलोंनो हाखायो आरो गिदिङै गिदिङै दामलांबायथादों आरामसे खाम दामनो सिफुं दामनो बिदिखौ हालांनाय जायो आरो जायफोर एसे एसे रोङो बेफोरो।
दामनायदो दामनाय गोरोंफ्रानो खमायलांबाय माखासे उन्दै उन्दैफ्राथ' सोलोंनानै लाला।
औ।
ओ समालागै माखासे खुगा मेथाइफ्रा गोमालांगोन आरो।
औ। खुगा मेथाइफोरा। खौहाय हायोब्ला गासिखौबो रेकर्ड खालामना दोननो हायोब्ला इयुननि थाखाय मोजां जागौमोन होननानै आं सानो मानो होनना बुङोब्ला फारिनि उनाव फारि खुगा मेथाइयासो थायो नालाय। नाथाय मोनसे समावहाय। खुगा मेथाइ गैयै जायैगोन मानि थाखाय गैयै जागोन माने दानि जुगनि मानसिफ्रा मदार्न मेथाइफोरखौसो माने एदप्ट खालामो खुगा मेथाइफोरखौहाय मा खालामनाय जाया ओ रेकर्ड खालामनानै दोननानै लाखिनाय जाया आरो। दानि मानसिफ्रा खुगा मेथाइफोरखौ बारा इन्ट्रेस्ट होखायाबो मोनसे समाव बिसोर माने एदप्ट खालामलाङाबाथाय मा जागोन गोमालांगोन बेखौ आं नुहरो आरो। नोंनियालाय मारै बिनिसायावहाय?
दा बांद्राय गोसो गुदुंबो गैला। गाव गावखौ लानानै बेस्थ जाबाय नालाय बेखायनो खुबा मेथाइफोरखौबो बुथुमनानै दोननायाथ मोजाङानो। सम होनानै रेकर्ड खालामनानै माबा मोनसे ओ दोनथुमग्रा दोनथुमनानै दोनबा हामगौ आरो रेकर्ड खालामनानै। बिदि दोनाबाथ जुदि सानसे समाव बरनि मेथाइफोरा गोमालांगोन आरो।
औ आं सानो बेफोरखौ सोरबा हारिमु आफादनि मानसिफ्रा मोनसे इनिसियेटिभ लानो हायो। जेसेबांखिनि खुगा मेथाय दं बेफोरखौ बुथुमनानै बुथुमनायनि उनावहाय रोजाब होनांगोन आरोखि रोजाबनायावथ फैसानि गोनांथि जागोन बेखायनो मा खालामनांगोन जोङो सरखारनि सोरबा एम एल ए फोरनि बा सोरबा जोंना दाथ जोंनि बिटिआर आवहाय जेनेबा एम सि एल ए इएम बेफोरबायदि दंना बिसोरनि थ्रुयै माबा मोनसे जेनेबा थाखा लाबोनानै जों बैफोरखौ रेकर्ड खालामना दोननो हायोब्ला बिराद मोजां जागौमोन आरोखि। देनांहाय माहोनो तिनस सारिस थिन हाजार सारि हाजार बै एसे सहैबाबो बे बुस्थु मेथाइ फोरा थागोन आरोखि। इन्टारनेटाव आरामसे आपलड होना दोन। बा बे जुग जुग थासिगोन। अब्लाना रावबो माने। खोमानो हानाय नंला माने बे बुस्थुखौ। बे मोनसे मोजां। आयदियामोन आरो।
बे जाबाय थांनानै थागोन आरो जोंनि। बे बर' हारिनि मेथाइआ। फोथांनानै लाखिनांगोन बिदि खालामनानै।
फोथांना लाखिनो हागोन औ।
दा जों ज जानानै रायलायनांगोन होनब्लासो। बे खामानिया जाफुंगोन ना।
औ ससियेल मिडियाफ्राव बेखौ अपेन डिसकास खालामनो हायोब्ला बेफोरखौ मोजां जायो आरो। आरो हारिमुु आफादनि जायफोर हारिमुआव ओंखारो बिसोर बायदिनि सुबुंफ्रा बेफोरखौ माने गोथौयै सानोब्ला मोजां आरोखि बेफोरखौ मावनो थांखि लायोबा मोजां जायो।
नोंबो माब्लाबा ससियेल मिडियाआव ओंखारनानै भिडिअ बानायनानै बेनि सायाव बुंजागोन बुङोब्ला।
औ बुंनोथ' हागौमोन खिन्थु आंहा इसेबां मानि साहस गैया गैया जायो ससियेल मिडियाआव एसे ओंखारनो बानाय जाबाय आं ससियेल मिडियाआव बेखायनो हाया खिन्थु ओरैनो बुंनो हायो आरो बुंनायालाय।
ओम।
दा नोंथाङा मा खालामनानै आइदिया होनो सानगोन जेनेबा नों। बै हारिमु आफादफोरनो बा सोरबा मोनसे लिदारफोरनो।
ओम।
बिफ्रायथ' दा नों जि होनदों बिखौनो आंबो सानदों साननाया।
उम।
ओम मोजां खोनायाखै इनिखौ एसे।
इउन जेनेरेसेननि थाखाय रेकर्ड खालामनानै दोनबा थागोन दा जोङो बेनि सोमोन्दै जोङो ज' गौथुन दानानै रायलायलायनानै। आंनि सायावबो रायलायलायनानै। जांखौ थिंना बुथुमनानै बे खामानिखौ मावबा मोजां जागोन आरो थाबैनो आरो मावनो मावनो होननानै थाबाय थाबाथ' खामानिया थालाङो नालाय बेनि थाखाय थाबैनो बे खामानि मावोब्ला मोजां जागोन आरो
औ मोनसे समावहाय ओ खुगा मेथाइफ्रा ओरैबायदि मोनसे समाव खुगा मेथाइफ्रा खुगा खुगा सोलिबोनानै ओ बे जाय सोलिबाय थायो आथिखालसिम सोलियो बेफोरनो माने खुगा मेथाइ हिसाबै थायोमोन दा साननो नायब्ला आथिखालनि जुगावहाय माने गोदोनि जुगनि मानसिफ्रा ओ ग्लबेलाइजेसननि मुगानिबो नङा आरो मबाइलनि मुगाबो नङा बा इन्टारनेटनि मुगानिबो नङा नालाय बिसोरो मा बैफोरखौ आथाललि आथाल लानाय जायोमोन आरोना बिसोरो एदपट खालामोमोन निउस खालामोमोन बैसागु खां फ्राव बाहायोमोन बा बैसागु खनायफ्राव बाहायोमोन बेफोराव बाहायोमोन बा थियाटार बेफोरबायदि लांदां गानफ्राव बेफोराव बाहायोमोन दा बेबायदि माबायोबाथ ' दा आजिखालि जोबस्रांलांबाय नालाय दा बैफोर माने खुगा खुगा मेथाइफोरखौ माने रावबो अनसायला रावबो खनला रावबो बाहायला अब्ला नैबे समसेयाव जोब फैनो हागौ आरोना खुगा मेथाइआ थाया दा बेनिखायनो माबा मोनसे रा हा लायोबा मोजां जागोन होनना सानो।
बिसोरखौ थायोना
औ औ उनाव सुजुग मोननोबा रायलायनोसै बेखौ उम